हेल' अ अ खोनादों।
ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
ओ दंथयो आं ओरैनो।
सानजौफुनि जाग्रा जामुंफोर जाबाय नामा नोंथाङा?
ओ दा जाथ' जाथ'वाखै।
दा जानाय रायलायबाय रायलायदों नालाय दा नोंथांजों आं मोनसे ओंखाम गोरलैनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोन ना नोंथां?
अ अ जागोन जागोन उम
दा जोंना, औ ओंखाम गोरलै होनबाथ' जोंना माइ हाखांनानै जि फास्र्ट बा गिबि माइ ओंखारो बेखौ बेखौ जानायखौनो बुंनाय जायोना?
अ अ अ अ।
दा बेखौ बोरै जानाय जायो बेयावथ' जोंनिया दोरोङारि फुजाबो बुंजायो बेखौ दा बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
उम। बिदिनो ओंखाम गोरलै जानायखौथ' जों बयबो बर'फ्रानो जायो। ओ होननानै आं मिथिगौ आरो ओ जोङो बिदिनो जायगा लानानै जायगा बेखौ फालिनाया गुबुन गुबुन जायो। ओ औ उम। जेन दाबसे जायगायाव गुबुन रोखोमै गुबुन नेमखान्थिजों बेखौ फालियोब्ला दाबसे जायगायाव गुबुन जानोबो हागौ। ओ बिदिनो आङो जोंनिखौ बुंनोसै जोंनियाव ओंखाम गोरलै जानाया बिदिनो आघोन दानाव जायो।
औ आघोनाव सोरबा आरो मागोआवबो जायोना? मागो बैसागोआवबो
अ अ उम बिदिनो जोंनियाव आ घोन दानाव जायो आघोन दाननि नैजिद' ओ माने नैजि द' खालार
ओ
उम आं गोरोन्थिबो जानो हागौ खालारा बिदि बिदिनो औ आघोन दानानि औ औ औ औ
बेहाय जों गिबियावनो माने ओंखाम जोंथ' ओजों बर' हारिया बयबो आबाद मावनानै बांसिनै आबादनि सायाव सोनारो। होननानै बुंनांगोन बे माइ आबाद माव खांनानै जेब्ला माइखौ हांखांनानै दुब्लिनिफ्राय थिग हाखांनानै बेखौ नाखांनानै जानो थाखाय सौवो। सौनानै ओ जेब्ला गिबि खेब जागोन गिबि खेब संनानै जागोन माइखौ सौखांनानै जेब्ला माइरं गोरलै गोदान मोनगोन बे गोदान माइरङा गोरलै नालाय ओ बेखौ ओंखाम गोरलै जानाय बुङो। ओ बियाय माने ओ गि ओ बांसिनैनो ओ ओ माने बयबो बेहाय अनला ओंख्रि
औ अनला आरो अनला ओंख्रि जानाय जायो आरो सबायफोरखौबो जानाय जायो आरो दा नोंथांमोननियाव ओजो हाय औ नोंथां खोनादों ना? नोंथांनिया बारा मोजाङै खोनाफैयाखै एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा? खोनादों ना नोंथां नांथा नांथा जाबाय दं नोंथांनिया
औ खोनाबाय दे दासो औ खोनाबाय दे
अ नोंथांमोननियाव ओजोंहाय दे जोंनियाथ' ओंखाम गोरलैयावबो फुजाफोर बाबा बोराइ बाथौखौ बिदि सिबियोना दा नोंथांमोननिथिं ओजोंहाय मा माबायदि सो ओ माबायदि जेनेबा इसतायेलआव इदि फुजिनाय जायो?
ओ बिदिनो अ जोंबो ओ बाथौखौनो फुजियो नालाय बेवहाय सिगाङो जोंनि आ बै आबौआ बुंदों आरो माने बोलि होनानै ओ दाउनि बोलि होनानै फुजियोमोन होननानै दा नाथाय जोंहा ओ आं नुनो मोनो जे औ औ जोंनि ओनसोलाव ओ बोलि होनायखौ बानानै जों फुजा होयो। एनिफ्राय फुजा औ औ बेनिफ्राय बेवहाय। ओ जेन सोरबा सोरबा बाथौ गोदानबो दुमो बिदिनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा दुमाबाबो फुजा होयो बेनिफ्राय बेवहाय हा अ अ सिजौ बायसनाङा आरो बे बाथौनि बेरा जे थायो जिदाइन' जरा खुन्थियाजो जों जा बाथौ दुमो बेखौ ओ गोदानै बानाय फि नो एनिफ्राय फुजायाव जोङो बे माइरं गोदानखौ जायखौ जोङो ओ माइ हाखांनानै मोननो हादोंमोन बेखौ ओ अन गुन्दै बानायनानै बाथौआव होनानै माने फुजा खालामो आरो बेनि ओमफ्राय बेखौनो जों ओंखाम संनायावबो माइरं गोरलैखौनो संबाय इनिफ्राय। दायो जे अनला ओंख्रि जायो बेवहाय जोङो ओ। बे अनला ओंख्रिखौ बे माइरं गोदाननि। ओ अन गुन्दैजोंनो।
औ मालाबा आरो सोरबा जानाय जायैबो थायोना ओब
अ अ अ अ अ इदिनो जेन सोरहाबा फुजा होआखै।
सोरबा फुजा होबा जालाय लाया।
अ अ आ बिदिनो जोंनियावबो बिदिनो उम।
आ जोंनियाव आरो औ जोंनियाव थ' ओ मा होनो बेखौ जोंनियाव बोलि होनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोंनि ओनसो
अ अ अ बुंलाय नोंथाङा बोलि होनायनि नेमखान्थिखौ।
नेमखान्थिखौथ' आंबो एसेबां मि थिया जायखि जाया होयो आरोना जोंनिया जेनेबा दाउ फोरखौ हाथारो।
उम।
ओ इदिनो गोथै गारथेरनाय ना मा बेफोरबायदियावबो हाथारो। ओमफाय मालाबा मालाबा आरो बोसोर लाना बोसोरो फारौ फोरखौबोहाय बिरहोयो। सोरबाबा थाम बोसोरनि उनाव बिर होयो सोरबाबा थाम बोसोरनि उनाव हा थारो बेबायदि खालामो आरो दा बेबायदिनो जेरै नोंथाङा होनदो। सिजौ गायस'नो दा सिजौआबो बि दिनो थाम बोसोरनि उनाव सोरबा गायसनो। सोरबा बा बोसोर गु बोसोर इफोरबायदि थायो आरो। जोंनियावबो इदिनो
ओ जोंदि ओ ओंखाम गोरलै जानायाव अनला ओंख्रि जानायनि बागै सावरायदों। ओ बे अनला ओंख्रिखौ माबाय दि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
अनला ओंख्रि होनोबाथ' आंबो एसेबां रोंस्लाबा नाथाय जोंनि संनायखौ नुयो आरोना जोङो जोंनि आबै आबौ मा मोन स-आइमोन संनायखौ नुयो आरो माने इसोरो माने अनलाखौ जेनेबा अनलाखौथ' दायरेक जों माइरंनि फ्रायसो सङो नालाय माइरंखौ जों सोमना दोनो जेसेबां बे रुइआगौ मानि बा गुरै जाजासिम जों सोमनानै बेखौ जेनेबा बै सोमनायनिफ्राय बोखांनानै एसे रानस्रो होनानै बेखौ अन देयोबा उवालाव बा दिंखियाव देनाय जायो आरो। खौ देनानै जोङो फारसेथिं आरो दैखौ गोदौहोयो। बेनि उनाव बे जों बेनि सिगां बे बेदरफोर होयोबा बे बेदरफोरखौ एवग्रोना ला यो आरो एवग्रोनानै बास-इदिनो थावजों सामब्राम एवग्रोना लानानै दोन्थ'नानै बेखौ खांनानै दोन्थ'नानै बेजों दै गुदुं माबायाव अन गुन्दैखौ होयो आरो जों एसे एसे एसे सार्लानानै जाहाथे बे गथाखाया। बेफोरबायदि इनिफ्राय बेनि उनाव बे जेब्ला गोदौ खाङो अब्ला जोङो बेदरखौबो होफायो नामा।
उम उम।
बेदरखौ होनायनि उनाव जोङो खारैखौ होयो आरो खारै नांदोना नाङाखै बेफोरखौनो नायबानो बेनि उनाव एसे गोदौ होबानो जाबाय आरो बे बिदिनो जाबाय आरो दा नोंथाङालाय बोरैबो माबायदि संनांगौबा संजाबावो आरोबाव बेलेग गुबुन ओ स्टाइलाव जों इफोरखौ संजाबावो नामा?
ओ बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो सङो। जोंनियावबो ओ आ आरो जेरै सेमानो एखेआनो आं आं जेसेबां मिथियो आङो एखेखौनो बायसा मोनदो ओमफ्राय बिदिनो जे जों ओंख्रिनि बागै रायज्लाय जों नालाय आरोबाव मा मा ओंख्रिजों बर'फो रा जाबावो?
दा जोंथ' ओंखाम गोरलैयावथ' बर'फोरा आरोबाव खौ सबायजों दा व बेखौबो जायो आरो बे मा होनो था गुना ना था गान्दा बेजोंबो ना सिंगि जानाय होननाय खोना मोनो खोनानाय मोनो आरो।
अ अ
नाथाय दानिया जोंनिया दालियासो बांसिन जानो नागिरो।
आ ओ ओ दे सबायाइ ओंख्रि औ औ मानो ओ ओ बे सबायाइ ओंख्रिखौ जोङो माबायदि सङो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आं सबाय ओंख्रिखौ मिथियादै नोंथां। दा नोंथाङा मिथिगोन नामा?
ओ आंबो एसेबां मिथिजोबा थेवबो माने
आं माने मोजां मोना नालाय जानायबो जाया।
औ, औ औ
गेस जायो सबाइ ओंख्रिखौ जाबाथाय बेखायनो मोजां मोना।
बिदिब्ला आं बुंनोसै जे सबायाइ ओंख्रि खौ बिदिनो सबबाय ओंख्रि बुङोब्ला जों सबाइखौथ' नांखागोनानो ओम जों अ सबाइखौ जोङो गिबियावनो सबाइया थ' जेरै गथाव गथा जायो नालाय फिथाइ दालि रोखोमनि ओमफ्राय बेखौ जोङो गिबियावनो ओ हु ख्रेमनानै ओ सोमनानै लाग्रोबाय सोमनानै जेब्ला बियो रुयो जेन ब्रै बा घन्टासो सोमोब्लानो रुइयो बेयो रुइ खांनायनि उनाव जों साफा सुनानै लानांगोन बेयो जे बिगुर ओंख रोनालाय नालाय बिगुरखौ सुनायाव माने गारनांगोन आरो' जों औ औ। ओमफ्राय बिखौ जेन जोङो जे गुबुन गुबुन जों जेरै थावजो संनो हायो खारै जि संनो हायो ओमफ्राय बिदिनो बेदर फोर जोंथ' अमा बेदर दाउ बेदर जायो नालाय जों बर'फोरा जानायावथ' गोबां बेसादफोरखौनो जायो। ओम बिदिनो बेदरफोरनि मादाव अमा बेदर बेफोरखौ बांसिन जायो ना ओ बेफोरखौ होनानै संनो हायो ओ जेन जोङो ओ बेदर होनानै संनोब्ला जेब्ला सबाया ओ दैजों गोदौनानै रुइगोन रुइखांनाय नि उनाव बेवहाय जोङो बेदरखौ एवफ्रामनानै होनो हायो आर'। इनिफ्राय अ जों खारै होयोब्लाथाय खारैखौ होबाय ओमफ्राय जेन थावनायनि थाखाय जों मस्ला मस स्लि संख्रि रं बेफोरखौ होनांगोन जेब्ला माने गोदौयै गोजाव गोदौवै गोदौवयै बेदरा मोनगोन आरो बे सबाया रुइनानै गेब्लेलाङो उम अब्लानिया बे ओंख्रिखौ जाबाय होननानै साननो हागोन। आर' ओमफ्राय जेन गेबे ब्लेयाबाबो गेब्लेयै समाव जोङो मोनसे सागं होननाय आइजें बेखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो। ओ औवानिफ्राय जायनियाव मान ने इदि ओ खर अ बिजौ वाव जों सागोन बे सा- ओ ओंख्रि सागोन। खिनियाव औवाजों बानायनाय गनसि थायो बे गननि हेफाजाबैनो बेयो ओ मा ने गेब्लेयो अ अ अ बेजों सानानै औ बे अ अ
दा नोंथांमोननि ओजोंहाय दाथ' जों ओंखाम गोरलैखौ रायज्लायदोंमोन नालाय दा जोङो ओंखाम गोरलैखौ बांसिननो माबे समाव खुंनाय जायो आघोनाव ना बैसागोआव ना मागोआव
ओ आंथ' ओ जोंनियाव ओ आघोनावनो खुङो आं दासो गोसोआव फैदो आघोन दानिनि गु गु थि सानाव बयबो न'खर न'खर फुजा होयो आरो ओमफ्राय नों गुबुन सानावबो खुंनो हायो ओमफ्राय बांसिनैनो गोदोनिफ्रायनो आघोन दाननि औ आघोन दाननि उम गु खालाराव
गोदो गोदाय
औ फुजा होनानै खुङो आरो ओमफ्राय आं बैसागो मा फोराव होनायखौ आं खोनाफेराखै दिनैसो नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनबाय
जोंनि ओनसोलाव होयो माने जोंनियाव एसे सोलायबोबायबो एसे जोंनिया हाथारनाय नेमखान्थिफोरखौबो एसे गारबोहांबाय
औ
बिदिनो सोलायबाय दा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
ओ गोजोननाय मोनबाय गोजोन अ गोजोन्नाय थाबाय